हेलौ हेलौ औ नोंथां खोनादोंना अ खोनादों नोंथां
फुंबिलि नोंथां खोनादों खोनादों नोंनिसिम
दे औ फुंबिलि समनि दङ ओरैनो दङ आं साहा लोंहांबाय साहा लोंहोनानानैनो दं गोजोन फुंबिलि हामनाय थाबाय नोंथांथि हेलौ
खोनादों
खोनादों अ नोंथांथिं आं बुंबाय औ औ गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम हेल हेल हेल' हेल'